हेलौ औ बेलासिनि गोजोननाय हरग्रोनाय जाबाय नोंथांनो
नोंथांनिसिमबो
नै दिनैहाय जोङो बे मोनाबिलियावहाय मिथिंगानि बे आयदानि बारै जों एसे सानैजों सावरायलायनो नामा जेबो प्रब्लेम गैयाला जेबो उसुबिदा गैयाला
ओहो जेबो उसुबिदा गैया सावरायनो हागोन
जोङो मिथिगौ मिथिंगानि बारै माबायदि बेसेबां मुल्यबान बेसेबां इम्परटेन्ट बे मिथिंगाया जोंनि जिबनाव मानोना जोङो जोनोम जानायनिफ्रायनो जोंनि आबौ आबैयाबो गोदोनिफ्रायनो जोनोम जानायनिफ्रायनो जोङो मिथिंगायावहाय थायो बे मिथिंगायानो जोंखौहाय गोदो गोदोनिफ्रायनो जोंखौहाय मोजाङैनो जोंखौहाय दोनबोदों माबोदों आरो बेजों लोगोसे जोङो मिथिंगाजों आरामसे गोरोबबोनानै जोङो थाबोनो हादों मानोना जि गोदोहाय जेब्ला जोंनि दानि आथिखाल खालिनि बायदि टेक्न'लजि जेबो गैयामोन बिदिनो गोदोहाय मिथिंगायावहायनो इदिनो माखासे फिथाइ सामथाइ मोननायजों आबाद मावनानै मानानै जोंनि आबौ आबैमोना थांनानै थाबोनो हमदों ओंखायनो जोङो मिथियो बे मिथिंगाया बेसेबां मुल्यबान मोनसे टपिक आरो नोंथाङा माबा होननो गोसो जादोंला होननो हागोन हेलौ हेलौ हेलौ औ नोंथाङा माबा होनोब्ला होननो हागोन बेनिबारै आ
औ
औ दे औ
बे मिथिगानि बे आयदाया बिराद मोजां औ खोनादोंना हेलौ औ बे नों होनदोंना मिथिंगा मिथिंगा औ गां नङा जिब जुनार नांगौ मिथिंखौ
औ नांगौ। औ
उम
बिदिनो जोङो जों दा मिथिंगानि मिथिंगानि गेजेरावजों जेरावहाय थायो जोङो ओमफाय बे मिथिंगानि गेजेराव थानानै जोङो बिदिनो ओ जों मिथिंगाखौहाय जोथोन लानानै नानैबो थानो रोंनांगौ मानोना जोंनि मिथिंगायखौहाय जोङो मोजाङैनो जोथोन लायाबला जोंनि बिदिनो ओ दंफांफोरखौ दानफायोला मायोला गोबां खहा दं बे खहा औ जोंनिनो खहा आंनि बायदिब्ला जेब्ला जों मिथिंगाखौ बिदिनो ओ दंफां लाइफांफोरखौ दामो मोसौ मोसा एकदम ओ जिब जुनार गासैखौबो बिदिनो सिथारो मायो जों गावखौ गाव एकदम ओ सिथारना लानाय बायदि जागोन। मानोना बिसोर मिथिंगा गैयाला जों गैया ओंखायनो जोङो ओ मानसि मानसि हिसाबै बे बे मोनसे ओ आयदाखौहाय जोङो गोसोआव लानांगोन आरो नोंथाङाबो माबा मोनसे होननो हागोन।
होनबा माने मा माने नि थाखाय खहा जागोन होनोबा जोंना मानोना बे जोंना लाइफ साइकेल बिखाना मोनसे मिथिंगा जोंनो बेयो जोंना गिदिंफिनबाय थाखायो। नांखागौखा जेरै जेरै
औ गोरोबनानै थानायनि जाहै
जोंखौ नांगौ औ आरो जों आरो जों जों मा लायो अक्सिजेन ना ओंखायनो मा बिफाङाबो इम परटेन जोंनि थाखाय मुलि औ स' बेयो गावजों गाव डिफेन्ड खालामलायखायो आरोखि मिथिंगा बेखौ जोङो बिराद रैखा खालाम लाखिखानांगौ नंगौ ओम नोंथां होननाया आरो
हो ओम
बेजों लोगोसे मिथिंगा होनोब्ला माने बिराद समायना ना समायना बेरायनोबो मोजां मोनो बिफां लाइफां थाबा जायगायाव दै दै बोहैनाय दाउसिन दाउला गाबनाय जिब जुनार गाबनाय औ बेफोरजों माने गोसोफ्राबो आराम मोनोना
गोजोननाय फैयो आरो गोसो
गोजोननाय फैयो औ
औ
आरो माबा बुंबावगोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां होननाय बादिनो बिदिनो ओ जेब्ला जोङो बिदिनो मिथिंगानि मोनसे एकदम ओ मोजां जायगा एकदम दै खोलो खोलो ओ दै बोहैनाय बार खोलो खोलो बारनाय दंफां लाइफां जोंबो समायदि जायगायाव थाङोला जोंनि गोसोआ एकदम गोजोन गोजोनग्लायो आरोना आरो इदिनो सान्थि मोनलायो बाट इदिनो बेबायदिनो जोङो जेब्ला इदिनो टाउन सहरफ्राव थाङोब्ला अब्ला जोङो नुनो मोनोहा एकदम बार फोराबो एकदम पलिउटेट जायो आरोना बे पलिटेट जानायनि थाखाय एकदम सान्ति मोना इदि टाइमैबो जायो जोंनि गोसोआव सान्थि गैया माया एकदम हुलुस थुलुस इदि थानाय जायो आरो मानो ला इ टाउन सहरफोरावहाय एकदम बे पलिउसनसफोरजों बारहावा बायदिसिना गाज्रि गारिनिफ्राय ओंखारनानै इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय ओंखारनानै बिदिनो बारहावाखौ गाज्रि खालामो दंफां लाांफांखौ दानफायनानै बिल्डिं लुनानै इदिनो गाज्रि जा जायो जाहैबाय आरोना बारहावाफोरा बिनिखायनो जोङो ओ बिदिफोरखौहाय जोंनि मिथिंगाखौहाय मोजाङै बासायनानै लाखिनो थाखाय जोङो जेब्लायबो नाजाबाय थानांगौ आरो मानोना एदिन जोङो नाजायाब्ला जोनिया खहायानो एकदम खहा जोबनो थाङि जा जागोन आरो ना मा होनो
औ
नोंथाङाबो माबा होनबावनोब्ला होननो हागोन
नंगौ माने सहरफ्राव बांसिन मा जायो पलिउसन ना गुबुंले
औ पलिउसन औ गुबुंले जायो एकदम बार बार
जायखौ होनो औ औ बार गुंबुंले आरो साउन्ड पलिउसन आरो मानि दैनि गुबुंले बेफोर माने बे फेक्ट'रिस बा
उम उम
इन्डास्ट्रिस बेफोरनिफ्राय ओंखारनानै जायबा आरो दै मथर रहनाय गोबां जायो आरोखि सहरफ्राव ना माने मानोना डेभलप खालामनो थाखायबो बेफोरखौबो नांगौबो जायो जों नाङाबो होननो हायो आरोखि ना खिन्थु
औ औ
माने जोङो बै सास्टेनेबोल डेभेलपमेन्ट होनोना बेनि कनसेप्टखौ इउस खालामनांगोन आरोखि जेरै जोंना माने फैगोन प्यिउसार फाव जेबो खहा जाया जोंनि मिथिंगाफ्रा जेरै जे माने मिथिंगायाबो समानैनो थायो बेफोरबायदि आरोखि मानोना जोङो जिब जुनार जों सुबुं माहारिफ्रा गोगोम सोनारोना
उम उम उम
औ
औ औ नोंथां होननाया एकदम नंगौ जोङो मोनसे सास्टेनेबोल डेभेलपमेन्ट मोनसे एकदम बे साइकेलावहाय थांफिननो थाखाय जोङो बेफोरखौहाय समान खालामनांगौ आरोना बेलेन्स खालामनांगौ आंनि बायदिब्ला जोङो बिदि थामि जानांगौ लाइक जोङो मोनसे मा मोनसे दंफांखौ जोङो दानफायोब्ला जोङो इदिनो एटलिस्ट दसथासो गायफिननो हानांगौ जेन जोंनि उननि जेनेरेसन फोरनि जेबबो बिदि खहा जेबो जाया
औ
ओमफ्राय आरो इजों लोगोसे बिदि टाउन सहर बायदिसिना बिदि दडेभेलपमेन्टखौथ' औ नोंथां होननाय बायदि एकदम नांथारगौ बिदि माबा गैयाला बिदि डेभलपमेन्ट इदि ओ जौगानाय गैयालालाय ओ रोजा इदिब्लाबो जानाय नङा आरो बेनिखायनो नोंगौ इदिनो माखासे हाग्रा जायगा हाग्रा जावहाय मिथिंगाया एकदम नेचारेलि एकदम जिब जुनारफोर जमा आरामसे आराम संसार जायो औ समानै संसार जायो इखौ जोङो एखकदम बासायनानै लाखिनांगौ इदिनो जिंए इदिनो जेब्ला टाउन सहरफोरखौहाय बो हागौमानि दंफां बायदिसिना गायनानै एकदम ओ समायहोनो नाजानांगौ आरो बो
औ
जेन जेन आरामसे ओ जाय पलिउसन जायो टाउन सहरफोराव एकदम गोबाङै पलिउसन जायो बे पलिउसनफोरनि थाखाय इदिनो गोबां बेराम बायदिसिनाबो जायो मानसिफोरनि हां लानायाव प्रब्लेमफोर जायो बिदिनो ओ मोदोम फोरावहाय स्किनफोरावहाय माबाबि इसु जायो मायो आखानो जोङो हागौबा बिदिनो टाउन सहरफोरावहाय दंफां लाइफां इदिफोरखौबो गायनानै आरामसे मोजाङैनो जोथोन लानो नाजानांगौ आरो इजों लोगोसे जोंनि इन्डास्ट्रिफोरा फेक्टरिफोरा ओ इदिनो जा वेस्ट मेटेरियेल्स आरो ना इफोरखौहाय इरैनो दै फोराव गार गारहरो मायो इदिनो रिभारफ्राव गारहरो जोंङो हागौमानि इफोरखौहाय ओ सोलायनो नाजानांगौ आरो आइ मिन आलदा जायगायावहाय दिस पस्ट खालाम होयोबा गारनो थाखाय मोनसे ओ राहा लामा नायगिनांगौ आरो
औ माने प्रिभेन्टिभ मेजार प्रिभेनसन औ औ बेखौ गोगोम जोङो ओ स्टेपखौ माने मोजाङैनो सानै हयै
औ औ औ औ सानै स सा सानै हयै जोङो मोजाङैनो लायाबा ओ जोङो इदिनो जोङो मिथिंगाखौहाय एकदम ओ इदिनो दिस्ट्रय खालामनायनि लामाजों लाङोला होमब्ला जोंनि फिसा फिसौफोरासो एकदम खस्थ' मोनहैगोन आरो ना औ औ औ औ आखानो जोङो बिफोरखौहाय साननानै जोंनि फिसा फिसौनि थाखाय साननानै बे संसारनि थाखाय साननानै जोङो दा मानसि दा जोङो मानसि हिसाबै दा आथिखालनि जुगावहाय थानाय मानसि हिसाबै जोङो मोजाङैनो जिंनि जोथोन लानो रोंनांगौ औ अब्ला नोंथाङा माबा होननो गोसो जा जाबावदो नामा
औ नोंथाङानो बुंजोबखाबाय गासिबो आरो नोंगौ बियो सैथ थोखा
ओ ओ
उम
अब्ला जोङो जोंनि सावरायनायखौ दिनै बेहायनो दोन्थ'नायसै नामा
औ जागोन दे नोंथां औ दे दे गोजोनथों